हेल
औ नोंथां
अ नोंथां खोनादोंना नोंथां? नोंथां खोनादों नों थां नोंथां नों थांमोननि ओनसोलाव बैसागु फोरबोखौ माबायदियै फालिनाय जायो बेखौ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां
हायो नोंथां नै आं दासोबे बैसागुनिनि फारसे गामियाव बेरायनो होननानै सेंग्रा सिख्लाफोरजों रेडि जाहांदोंमोन आं नोंथां खोन्थानो हायो नों औ औ ङो गामियाव जोंनि गामियाव जोंनि ओनसोलाव बेबायदिनो अनेक रंजा बाजायैनो बैसागु बोथोरखौ फालियो जे बर'फोरनि आमाय थुफल होनोब्लाङो आमाइ थुफल जे फोरबो होनना बुङोबा बैसागु खौनो होननानै बुंनो हायो बैसागुआ मिथिंगाजों सोमोन्दो गोनां थां दा जोङो बैसागुखौ स्नि सानसिम फालियो जोंनिथिं नोंथां
नंगौ नोंथां?
त्र सैत्र दान साननि दाननि जोबथा खालार जायखौ जों संक्रान्ति होना होनबा नोंथां? जामफै ए बे खालाराव जोङो मोसौ मैसोखौ थुखैनाय गामिनि जाम्फैयाव लांनानै ओ मोसौ मैसौ सोफोरखौ थुखैनानै आ जोङो ओ आलु लाव फान्थाव बायदिसिना ओ हाफ्लेनानै बिसोर माला थुनानै गानहोयो आरो ओ हांगारजों थाव गुबैजों सिफेनानै आरो बिसोरनि मोदोमाव जोङो दागो होयो। आरो बिसोरनि जे औ आरो बिसोरनि जे दुरुं खानाय बेखौ खेवनानै गोदान दुरुं खानानै होयो। दा बेखौ खानानै जोङो नेमखौ जों बानायखांनानै ओ गामिनि जे हाग्रायाव ओनसोलनि हाग्रायाव जों होहरो दा बै दाग होनायनि नेमानो जादों थां जे ओ हाग्रायाव होहरोबा जे मोसा लख्राफ्रा जाया। जोंनि मोसौफोरखौ ओम आघाद खालामा बिनि फारसे जोङो दागो होनानै हाग्रायाव होहरनाय जायो जाहा थे जाखांनानै मोनायाव मोजाङै मोजाङै फैफिनथों होननानै नोंथां दा बे नेमखौबो नोंसांमोनथिंबो फालियो नामा?
नंगौ नोंथां उम नोंथांमोननि ओनसोलनि बादिनो जोंनि ओनसोलावबो बैसागु फोरबोखौ जोबोर गाम गाजा गोमजायै फालिनायखौ नुनो मोनो। जोंनियाबो नोंथांमोननि ओनसोलनि बायदिनो बैसागुखौ सैत्र दाननि जोबथा साननिफ्रायनो फालिनाय जायो आरो बै सैत्र दाननि जोबथा सानखालि जोंनिया मोसौफोरखौ थुखैनाय जायो। आरो जोंनि ओनसोलाव बैसागुखौ मोननै रोखोमाव फालिनाय जायो जेरै गिबियावनो आङो बुंबाय मोसौ बैसागु आरो बेनि उनाव नैथि बैसागुआ मानसि बैसागु आरो बै मोसौ बैसागु खालि जोंनिया मोसौफोरखौ गोदो गोदायनि खायसे नेमखान्थिफोर बायदियै थुखैनाय जायो आरो बे थुखैनायाव खायसे मुवा बेसादफोर नांगौ जायो जेरै लाव फान्थाव दिगु लिथि लावथि मोखोना बिबार बायदि बायदि आरो बेफोर मुवा बेसादफोरखौ बै मोसौ थुखैनायनि सानखालिनि सानसे सि
सानसे सिगावनो बुथुमनानै लाबोनाय जायो नंगौ नोंथां आरो बेफोर मुवा बेसादफोरखौ जेब्ला मोसौ थुखैगोन बे सानखालि बेफोरखौ हाखुन्थिना लानानै माला थुनाय जायो आरो गानहोनाय जायो।
आरो बै मोसौ थुखैनाय सानखालिनो गिबियावनो जोंनिया मोसौनियाव थाव गुबै मोसौनि गङाव थाव गुबै फोनना लाग्रोनाय जायो आरो हांगारजों आरो थावजों लागायनानै मोदोमनि गासै मोदोमाव मोसौनि गासै मोदोमावनो फुननानै होननाय जायो आरो बेखौ फुनखांनानै मोसौखौ गुलिनिफ्राय होना दिगुलथि लावथिजों होना लांनानै बबेबा दैमा एबा जाम्फैफोराव थुखैै मोसौखौ थुखैहैनायखौ नुनो मोनो। जायो नोंथां आरो मोसौखौ थुखैनायनि उनाव हगारना होनानै हगारना होनाय जायो बे नेमखान्थिखौबो गोदो गोदायनिफ्रायनो नुनो मोननाय जायो।
थां बे नोङो होनायाबो जोंनिथिंबो बिदिनो फालियो जे संक्रान्ति दिनाव जाय खौ जों मोसौ बैसागु होनो नङा होमबा जे सैथ्र दाननि जोबथा सान दा बै जोबथा सानाव जोङो आरो मोनसे खामानिबो मावगौ नङा होमबा नोंथां जे जोंहा फुङाव दुगैनानै ओम रायदों बिलाइ आ रायदों बिलाइ आरो खाथ्रि बिबार बांग्र्रि लेवा बिबार फुङावनो ओ दाउ अखा सिला नुनो मोनै होननाय गोदोनिफ्रायनो फोथायबोनाय आजै आजौमोननिफ्रायनो बेखौ जोङो ज'यै मोनसे लामानि दरखंआव हाबनायाव न'आव बायदि बिफांफ्राव खानानै दोनो नङा होमबा नोंथां दा बे खानानै दोननाया नोंसिंथिंबो बेखौ खायो नामा नोंथां नोंथाङसो खोन्थानो हागोनना
बेबायदि नोंथांमोननिस ओनसोलनि बायदिनो जोंनि ओनसोलाव बो बैदिनखालि
नोंगौ नोंथां ओय जोबखांनायनि जेब्ला मासौ बैसागु बे जोबखांनायनि उनाव आरो मानसि बैसागु फैयो नवाहोमबा नो नोंथां जोंनाथ' बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो स्नि सानसिम जे फालिबाय थाग्रा जोंनि बर'फोरनि मोनसे फोरबो दा बै फोरबोआनो मि मिथिंगा एबा आबादजों सोमोन्दो गोनां नङा होमबा नों थां जोंहा आ मिथिंगा गोदान बोसोरजों ओ जोंनि गोदान बोसोरनि अखा हानायजों आरो बिफां लाइफांफोरनि बिलाइ गोथां गोरलै खिलिनाय बेसे समायना बेसे रमायना जे बोसोर गोदानाव जोंनि बैसागु बोथोर रंजानाय जे सेंग्रा सिख्लाफोरनि ज' ज'यैनो हानजा हानजा मोसानाय बोराय बुरैनि हानजा हानजा मोसानाय आरो जोंनि ओ जोंनि जे बैसाग दाननि ए सेथि अक्ट'आव जोंनि गामिनि रायजो राजाफोरा मोनसे गोदान बोसोरनि मुङै जे जोंनि इयुन जिउआ मान जोंनि गामिनि रायजो राजाफोरा मोजाङै मोजां बोसोरखौ बारग'लाङो बिनि मुङै जोङो फुजा होयो नङा होमा नोंथा
नंगौ नोंथां
फुजा होखांनायनि उनाव जोङो जोंनि बे गथ'फोरखौ जोङो अननाय होनाय गिदिरफोरखौ मान बावनाय जोंनि ओनसोलाव बिदिनो सोलियो नोंथां। नोंसोरनिथिं माबायदि सोलियो बि
नंगौ नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलनि बादिनो। जोंनि ओन सोलावबो बै स्नि एबा मानसो जायखौ बुङो नैथि बैसागु नङा होमबा नोंथां बै नैथि बैसागु खालि जोंना गासैबो दुगैस्रां लोबस्रां गोदान सि जोम गाननानै उन्दैफोरा गेदेरखौ मान खालामो। गिबियावनो बबेबा मन्दिरफोराव बेबायदि खुलुमग्रोयो बेनि उनाव उन्दैफोरा गेदेरफोरखौ मान खालामो आरो उन्दैया गे देराबो उन्दैनो मान बावनायखौ जोंनि ओनसोलाव नुनो मोननाय जायो। आरो बै सानखालिनिफ्रायनो जोंनि ओनसोलफोराव गासैबो सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै गथ' गथाय ज' ज' थांनानै न'खर न'ख अर रंजा बाजा खालामनानै खालामनायखौ जोंनि ओनसोलाव नुनो
सोलाव नुनो मोनो नोंथां बे रंजा बाजा खालामनायाव खायसे दामग्रा देग्रा आगजुफोर जेरै खाम, जथा, सेरजा, सि
गंगोना, थरखा बेफोरबायदि खौ लानानै रंज
रंजा बाजा खालामनायखौ जोंनि ओनसोलाव नुनो मोननाय जायो नोंथां थिंबो बिदिनो रंजायो नोंथां। सेंग्रा सिख्लानि औ। सेंग्रा सिख्ला नि मोनसे हान्जा थाबाय बोराय बुरैनि मोनसे हानजा थाबाय आरो बे गामिनि ओन्दै ओन्दै बिसोरनि मोनसे हानजा थानाय बिसोरो ज' गावबागाव गावबागाव ग्रुपजों गावबागाव गावबाव हानजाजों माने बैसागु बेरायो नोंथां।
नोंगौ नोंथां नोंगौ।
ओ जे ओ बर' हिनजावफोरा बैसागु जानो थाङोब्ला दख'ना गानसै जोमग्रा लानोसै औ। आरो ओ दावा बिबारनि खेरा गानसै
नोंगौ नामा नोंथां?
ओ गामसा गस्ला आर'नाइ लानानै माने बैसागु जानो ज' ज'यैनो ओंखारलाङो नोंथां। दा औ। जेव ज' थांनानै जों गामिनि न'खर न'खर हाबयैनोसै। न'खर न'खर। मोसाहैसै बै न'खर न'खरजों मोजां गाज्रि रायलानानै जे उम बिसिनि रंजानाय फाजानायजों उम बयनिबो न'खराव हाबजोबो जाहाथे बे रंजानाय बाजानाया बेखौनो होननानै लाखायो जे जोंहा ओ गोदान बोसोर फैलायबाय जे फैबाय थानाय जे जोंनि दैज्लां बोथोर दैज्लां बोथोराव जोंहा गायनाय फुनायाव मुखुब जानांसिगौ जोंनि ओ जे बर' हारिया जोङो आबादजों ओ थांनानै थाबोनाय मोनसे हारि नङा होनबा नों नोंथां जे आबाद मावनानै जोङो जायो बेजोंनो जों थांनानै थायो दा बेनि थाखायनो जोंनि जे बैसागु गोदान बोसोरा बे रंजा बाजा जों बेयावनो बार हरो नोंथां नोंसिंनिथिं बे रंजानाय बाजा रंजानाया माबायदि ओ रंजायो एसे खोन्थाना होनो हागोन ना? हागोन नोंथां।
जोंनि बै स्नि नोंथां जोंनिथि बै स्नि सान रंजानायनि अनगायैबो आरो खायसे रंजानाय जेरैबायदि बैसागु फांसन बेबायदि फांसन खालामनानै रंजानाय बाजानायखौबो जोङो नुनो मोनो जायखौ बैसागु बि होननानै
बिदाय होननानै बुंनाय जायो आरो बेफोरबायदि फांसनाव खायसे उन्दै-उन्दै गथ'फोरनि थाखाय खारनाय बादायलायनाय बेबायदिनो मोसानाय बादायलायनाय बेफोरबायदिखौबो खालामनायखौ जोंनि ओनसोलाव नुनो मोननाय जायो नों नंगौ नोंथां नोंथांमोननि दाबो बेबायदि खालामनाय जायो नामा नोंथां नंगौ नोंथां जे जोंनि दोरोंङारि बे जे मोनसे खेला बेखौ जोङो बाहायो नोंथां ओमबा नोंथां ओ आङो बे गामिनि सेंग्रा सिख्लाफोरजों बैसागु जानो ओंखारलांनोसै नामा नों
दे बिदिब्ला दे बिदिब्ला नोंथां दे दे नोंथां दे जागोन दे